हेलौ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथाङा खारिया एबाव दं नामा?
औ दङ।
औ दायो अब्ला मानि सायाव सावरायनो लुबैयो नोंथाङा?
ओ जोङो बैसागोनि सायाव सावरायनो हागोन नामा।
औ बेनि सायावनो सावरायनो हागोन। नोंथाङानो गिबियाव बुंग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ ओरैनोथ' बैसागोआ जोंहा। ओ बैसागु बुंनो थाङोबाथ' ओम मागो आरो बे रंजालि बैसागु। बेखौ बे फोर बाहागोखौनो होना होमबा।
औ बुङो बुंनाया नाथाय बैसागु बुङोब्ला बांसिनै रंजालि बैसागुखौनो साननानै लायो आरो ना।
औ
औ। ओ‌ नोंथांमोननिसिम रंजालि जों आरो बैसागुआवथ' जोंहा आ बर'फोरनि मोनसे बेनो गुबै रंजालि फोरबो ना। नङा होनबा? औ।
नो ओ गोदोनि समाव जाबायदि बैसागो फालिनाय जायोमोन दानि दिनावथ' बिदि फालिनायखौ नुनो मोनला। गोबां माने उम नेमखान्थिफोरखौनो नुनो मोनला गोदोनि समाव जेरै- ओ मोसौ बैसागु खौ जाबायदि खुंनाय जायोमोन। दानि समाव बेफोरखौ नुनो मोनला। आरो माने मोसौ बैसा सागो मानसि बैसागो दानि दिनाव गासिबखौबो गलाय मोन्देर नुनो मोनजोबसै। माने ओरैनोथ' गोदोनि सम मावथ' गोबां नेमखान्थि नुनो मोनोमोन। ओ फुङावनो सिखारनानै दु गैनानै बिदिनो मोसौ थुखैनो थाखाय माने जाय जगार खालामनाय बेफोरखौ नुयोमोन दायोथ बांद्राय बेफोरखौ नुनो मोनला।
औ बेथ नंगौ नोंथांमोननियाव
दासिमबो दङ दंनाया नाथाय सोहोरफोराव गोबां सो सोलायबाय आरो
औ ओ नोंथांमोननियाव मोसौ थुखैनाया दाबो दङ नामा बिदिब्ला?
औ जोंनिथिंजायथ दङ दाबो ओ गामियाव थ नुनो मोननायानो जायो। माने मोसौ थुखैनो थाखाय जायफोर ओ मुवा बेसादफोरखौ नांगौ जायो जायफोर माने लाइफांफोरखौ नांगौ जायो बेफोरखौ बुथुमनायखौ दासिमबो नुनो मोन मोनो। आरो बिदिनो
ओरैनो मा माजों ओ मोजौ थुखै खालि मा माजों थुखैनाय जायो मोसौखौ?
अ मोसौखौथ आंनि नुनायाव आंनि मिथिनायाव थब ओ लाव फान्थाव हालदै। बेनि माला सुनानै बेखौ ओ माबा बेनि माला सुयो आरो बिदिनो हालदैफोरखौबो देग्लिनानै मोस सौनायाव फुननाय नुयो। आरो थ्रि बिबार आरो माखासे रायदों बेफोरखौ बुथुमनायखौ नुनो मोन नो आरो माने गारला बेफोरखौ गासिब अबा फ्राय बेनिफ्राय माखासे मोन्थोरफोर बुंनाय नुनो मोन नो मोसौखौ थुखैनायस समाव ओ मोस औनि मोजांनि थाख खाय माने जेबो बेमार आजार जायनि थाखाय माने इसोर नियाव माखासे रायफोरनायखौबो खोनासंनो मोनो आरो बेनिफ्राय खालायगारनाय आरो बेफोर खौबो नुनो मोनो खिन्थु खालाय बा गारनायनि बारै आं इसेबां मि नथिया ओम नोंथाङा बेनि बारै मिनथियो नामा?
आंबो बेनि सोमोन्दै मिथिया बांसिनै आं मोसौ थुखैनायखौ उन्दै समाव नुदोंमोन नाथाय दायो मोजौ थुखैनायखौ नुनो थाङा आरो बांसिन नायनायबो जाया न'आव मोसौ गैयैखायनो
औ औ
औ जोंनिथिंबो बेबादिनो ओ लाव फान्थाव होयो। ओ बेनि उनाव बै बे मा होनना बुङो हालदै होयो आरो। हालदै होनानै बेनिफ्राय फुख्रिसिम फुख्रिसिम थुखैनो लांनायखौ नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जे बै हासुं बादिजों हांगार खौ माने ओ बेजों फोथा फोननायनि फोनो आरो जोंनिथिं।
औ औ हांगारजों फोथा फोननायखौबो नुयो ना थाय आं बेखौ मा बुङो मोजाङै मि थिया आरो काशमर
नोंथांमोननिसिम ओ माबायाव बैसागु फोरबोआव बांसिनै ओ बैसागोनि गिबि सानखालिनो मोसौ थुखैयो ना सैथो दाननि जोबथा सानखालि मोसौ थुखैयो?
जोंनियावथ' दासिमावबो ओ ओम सैथ्र दाननि जोबथा खालार खालिनो मोसौखौ थुखैयो ओमफ्राय बैसागोनि जिनाखन गिबि खालार गिबि सान बे दिनखालि मान नि बैसागु होननानै बुङो आरो। माने बेदिनखालि माने बयबो दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो उन्दैफोरा गेदेरनि ओ बोर लायो बिदिनो खुलुमो नख'र नख'र थांनानै बयनियावबो सिनायलायनायफोरखौ बिदिनो खुलुमलायो बे बेखौ नुनो मोनो आरो
जोंनिथिं ओम माने बेबादि बैसागो बोथोरावबाबो ओ जि मा ओ गेदिरफोरखौ जे मान होयोना बेबादि जोंनिथिं नुनो मोननाय जाया आरो बांसिनै ओ गुबुन साइदआव नुनो मोनो नाथाय जोंनि साइदआव नुनो मोना आरो जोंनिथिम बांसिनै मा ने मागो दानावसो गेदेरखौ सनमान होयो आरो बांसिनै खुलुमो उन्दैखौ अनो उन्दैफोरा गोदै गेदिरफोरखौ मान खालामो बेबादि।
जोंनिथिंजाय मागोनि दानाव ओ बिदिनो फिथा सौराय एन्थाब बेफोरफोरखौ खौ बानायो ओमफ्राय बिदिनो न'खराव सोरबाफोर ओ माने बिदिनो एंगारलांनाय दङबा सोरबाफोर थैनाय दङबा बिसिरनि नामाव बावनाय मानाय बेफोरो जोंनिया मागोआव बां बांसिन जायो औ नाथाय जोंनिया नाथाय जोंनिया बैसागोनि समाव बिदिनो रंजानायनि फोरबो हिसाबै बय बो रजालायो ओ गेदेरफोरा बिदिनो ओन उन्दैखौ अनो अननानै बिदिनो गाननाय जोमनायफोरबो होयो आरो जोंनिथिंजाय बिदिखौ नुनो मोनो। जेनेबा ओ फिसाजो फिसाज्ला ओ बिमानि ओ सोरबा फोर माबाफोर मावोबा बिमाफोरनि थाखाय बिदिनो गोदान गाननाय जोमनाय होयो। होनानै बिदिनो खुलुमनाय नुनो मोन नो ओमफ्राय नाथाय जोंनिथिंजाय बि ज'ज' ओंखारनानै ओ न'खर न'खर थांनानै मागिनायखौ दानि समफोराव बांद्राय नुनो मोनला माने सिगाङाव जेब्ला उन्दै मोन अब्ला उन्दै उन्दै गथसाफोरा फैयोमोन नाथाय दायो जोबोर खम जालांबाय आरो ओरैनो गामियाव खुङो बैसागु नाथाय बिदि गथ'गथाइफोरा ज'ज 'गाननानै न'खर न'खर थांनानै मागिनाय मोसानाय बेखौ नुनो मोनला आरो बियो जों बेफोर खम जालांबाय
बेबो नंगौ जोंनिथिंबो बेबादिनो जोंनिथिंथ दाबो बोराय बुरैफोराबो मोसायो मागियो सेंग्रा सिख्लाफोराबो गथ' गथायफोराबो ज' जानानै मोसायो आरो जोंनिथिं मागिनो थाङो नखर नखर जोंनि गामिजों लोगोसेनो गुबुन गामिफोरावबो खाम, सिफुं, जथा बेबायदि सिफुं सुनानै मोसानो थाङो आरो आरो जोंनिथिं बांसिनै थरखा दोङो ना बेखौ लानानै मोसायो जायो आरो बांसिनै
अ जोबोर मोजां जोंनियाव बेखौ बांद्राय नुनो मोनला दानिया
औ आरो बेफोरखौ जों दामाब्ला आरो सोर दामनो आरोना
औ गुबुन हारि जायफ्रा जोलांगासिनो ना गासैखौबो
फोरासो लांगासिनो
दायो माने ओ बिदिनो बांसिन ओ गासिबो गामिफोरावनो फांसन खुंनायनि थाखाय बेफोरावल ज'जानानै मोसानायखौ नुयो नाथाय न'खर न'खर थांनायखौ बांद्राय नुनो मोनलिया आरो
औ नोंथांमोननियाव बेबादि बैसागुआव फांसन खुङो नामा
औ जोंनियाव ओ खुङो फ्रायानो खुङो आरो नों नोंथांमोननियाव खुंङोना खुङा
जोंनिथिंबो खुङो।
नोंथांमोननियाव औ बुंग्रोलाय नोंथां
नोंथांमोननियाव माबोरै खुंनाय जायो ओरैनो बैसागु फांसनखौ?
जोंनियावथ नोंथां जोंनियाव बैसागु खुंबोला बिदिनो गिबियावनो मान बावनायखौनो लाग्रोयो बयनिबो सि सिगां बेनिफ्राय। मान बावनानै गेदेर। फोरा उन्दैफोरनि थाखाय। थाखाय बोसोन होयो। बेनिफ्राय बिदिनो रंजायो। आरो। खुगा मेथाइ खननाय बिदिनो आरो बिहामजोफोरनि मोसानाय‌। गथ गथायफोरनि सेंग्रा सिख्लानि रं बिदि सबनिबो थाखाय आलादा आलादा बाहागो राननानै। बयनिबो रंजानायखौ। समानै लानाय जायो आरो। फांसनाव बिदिनो खालामो आरो जेराव। नखरनि बिहामजोफोराथ नखराव ओ गोबां खामानि थायो नङा होम ला बेनिखायनो बिहामजोफोरनि। मोसानायफोरखौ जेब्लायबो आगोलाव होनाय जायो आरो।
औ औ नोंथांमोननियाव आरो बेनिख्रुइबो फांसननि अनगायैबो दायो। आ। फांसन बा बैसागु फोरबोखौ बेसेबां सानसिमसो ओरैनो खुंनाय जायो गोदोथ बैसागुखौ दानसे हालागै खुङोमोन ना नाथाय दायो। थ खुंलिया। दायोथ ब्रै सान बा स्नि सानसो फालियो नाथाय जोंनिथिं बेबादि स्नि सानसो फालिनायबो गैबावा जोंनिथिं सानब्रै बा सानबा बेबादि खुङो आरो बैसागो फोरबोखौ।
अ जोंनियाव नोंथां ओ बैसागनि गिबि दानयाव गिबि दान जि दिन खालारनिफ्राय बैसागोआ। माने जागायो बे दिननिफ्रायनो जोंनियाव खुङो बेनिफ्राय खुंनानै। बिदिनो ओ आलासि जालाय लायनाय थांलायनाय। फैलायनाय बेफोर दासिमबो दङ आरो। बेनिफ्राय ओ बिदिनो फांसन। फोराबो जाबाय थायो। बैसागनि गेजेर दानसिमहालागै जायोआनो फ्राय जोंनियाव माने दासिमबो बैसागो। खुंनाय गाजा गोमजायै खुंनायै एसे गोबाव। हालागै खुंनायखौ नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय नोंथां नोंसि नियाव ओ। बैसागोनि समाव जे जोंनि। बर'फ्रा मोनसे। ओ मोनसे दङ नङा होमब्ला नोंथां जे बैसागोआव ओ गोखा गोखै मैगं जानाय बेखौ नोंथांमोननि।
अ जोंनियाव जोंनियाव मोसौ थुखै खालिसो जायो जोंनिथिं।
अ ओमफ्राय मोनबेसे रोखोमनि मै गं जायो नोंथांमोना बेयाव।
जोंनियाथ बेवहाय जानांगौआ सोरबा सोरबा एक्स बा सेजौ से होननानै जायो सोरबा सोरबा आरो बेबो बांद्राय जिहेथु मैगंखौ नायागिरनानै मोन ना बेनि। थाखायनो हातथा बेबायदि होनानै जायो आरो
जोंनियावबो नोंथां बिदिनो नाथाय जोंनियाव बि खौहाय बैसागनि स्नि दा स्नि खालार खालिसो जायो माने बैसागुआ जे दिनखालि स्नि दिन जायो अब्लासो माने सब प्था खनसेनि उनावसो जायो बेखौ बेखौहाय जोंनियाव साथथिथि होननानैसो बुङो। ओमफ्राय बेनिखायनो साथथिथियाव सा साथथा मैगं जानांगौ होननानै जोंनियाव साथ था ओरैनोथ सातथा जा थारनांगौ माने स्निथा मैगं जाथार नां गौ नाथाय गोबाङानो माने गोबां होदेरनानै जायो आरो बांसिन मैगंफोरखौ होगोन औ जोंनियाव दा सिमबो बिदि बिदिनो आरो माने ओ आं गो गोबां गामिफोरावनो नुदों ओ बिदिनो मोसौ थुखै खालि जायो आरो सोरबाबा बैसागोनि बे खाालार खालिनो जायो नाथाय जोंनियाव बे खौ बैसागनि स्नि खालारावसो जायो सप्ता खनसेनि उनावसो बेखौ जानाय जायो जोंनियाव
औ नोंथां अब्ला बेयावनो लाखिहैथनो हासिगोन नामा?
औ जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ